हेलौ नोंथां खोनादों आं औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा ओरैनो दङब्ला
औ।
खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आङो दिनै नोंथांजों जोङो जे जोंनि ओनसोलफोराव मा मा दंफांफोर मोननाय जायो। बिफां लाइफांफोर मोननाय जायो आरो बेफोरखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो बेनि सायाव नोंखौ एसे सावरायनो सानदोंमोन आं।
औ औ औ सावरायजागोन नोंथां।
सावरायनांगोन औ दे अब्ला दायो आंङो जोंनि जा ओनसोलाव मा मा दंफां लाइफांफोर मोननाय जायो आरो बेफोरखौ मा मा खालामनायाव बाहायनाय जायो आं बेनि सायाव नोंथांनि एसे
औ औ फोरमायदो दे नोंथां।
थां मग होनना बुंङोब्लाथ' नोंथां जोंहा
औ।
मिथिखायो बर'फोरा जे मिथिंगायावनो सोनारानानै बे थांनानै थानाय हारि जेराव दंफां लाइफां गोबां सोलोंनानैनो बर'फोरा गावबा गावनि जिउनो नांगौ जानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौ बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोन्दों नंगौ नोंथां। बेसनाय बेफोरनिफ्राय जों जेनेबा जोंनि बायदिसिना बे आ आगजु आगजु जेनेबा जेरै आबाद मावनायाव बाहायनाय बेफोरबायदिनो संनाय खावनायाव बाहायनाय गोबां रोखोमनि आगजुफोर बानायना लानायखौबो जों नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां? दा जोंहा दंफां लाइफां जोंनि ओनसोलथिं दंफां लाइफां मोननाय होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदिनो जोंहा फिथाइ साम हाथाय जाजानायनि बेलायाव जोंहा थाइजौ खान्थाल बेफोरबायदिनो लि हखु लिसु लोगोसेनो जोंहा नारें जुमब्राफोर थाबाय बेफोरबायदिनो जोंहा नारेंनि बेलायावनोथा बुंङोबा खनला खमला नारें खारजि बेफोरनि गोबां बेफोरनि दंफांफोरखौ नुनाय जायो। नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा बैग्रि दंफां बेफोरबायदिनो जानाय लोंनाय आं फिथाइ सामथाय मोननायनि बेलायाव बुंगासिनो द दा औ बेफोरबायदिनो। जलफाय दंफां लोगोसेनो जोंना। मा मोनैखौ जानबुं जानबुं नबांखौ सिनायदों नोंथांङा औ जामबुं दंफां बेफोरबायदिनो जाम जाम दंफां आरो गोबां रोखोमनि दंफांखौ मोननाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो बेन्दों हारिनि बुंङोब्ला जोंहा बेन्दों हारिनि बुंङोब्ला जोंहा। जेरै रायदों रायदोंखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मोन ना हेलौ नोंथां।
हेलौ। हेलौ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
गायदोंखौ नोंथांमोननि सायावों मोनरो ना नोंथां
मा होनदोंमोन नोंथांङा।
रायदों रायदों। रायदों मोनसे बेन्दों हारिनि जे जायखौ जोंङो बैसागुआव मोसौ थुखिनायाव बाहायनाय जायो बिलाइखौ।
औ औ औ औ नोंथां।
बे राइदोंखौबो मोननाय जायो जायजों जोङो।
औ।
जोंना न' खानायाव न' खानाय। जे थेवल बायदि बानायनायनि अनगायैबो जोंहा जिरायग्रा मुरा। बेफोरबायदिनो सियार बायदि बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसेनो ओ जोंहा सरासनस्रा बिफां लाइफांफोर होनना बुंङोब्ला जेरै थाइगिर बिफां बेफोरबायदिनो गाम्बारि साल सिगुन बेफोरबायदिनो गोबां दंफांफोरखौ नुनो मोननाय जायो। बे जोंहा दायो बेफोर दंफांफोरजों जोङो। बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंहा मान्दार दंफांफोरनि बे बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा मान्दार दंफांजों खाम बानायनाय जायो नंगौ नोंथां?
औ औ।
बेबादिनो जोंहा जोंहा जेरै जों नांगोल बायदि नांगोल बायदिफोर बानायनो थाखाय जोङो। बेफोरबायदि ओरनो ज जाम दंफांफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ।
जाम जा बेफोरबायदिनो आवजारखौबो आं बानायनायखौ नुदों नांगोल बानायनायखौ। औ बेफोरबायाददिनो जोंहा जुंगाल बानायनायावबो खायसे खायसे बिफांनि जे ओ बिफांखौ बेफोरबायदिनो सैनानै गोबा खालामनानै जुंगाल बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
औ
ओमफ्राय बेफोरबादिनो जुंगोल बानायनाय बेबो जङा जे जोंनि बे जों माइरं संनायाव बाहायनाय जे दिंखि बेफोरबायदिनो जोंना उवाल गायहेन बेफोरखौ बाहाय बाहायनायावबो जोङो जोंनि बे मोननाय जोंनि बे ओनसोलाव मोननाय जों बेफोरबायदिनो सान्थाल थाइजौ बायदि दंफांफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोर बायदिनो जाम दंफांखौबो बाहायनायखौ नुयो बेजों लोगोसेनो जोंहा। गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हारिमु हिसाबै जोंहा खामफ्लाय हिसाबै गाम्बारि खाम फ्लाइ जेराव जोङो हाबानि समाव जोङो जिरायनायखौ नुनो मोननाय जायोना नोंथां।
औ औ।
औ बेखौबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो जायो गाम्बारि दंफांखौबो बेजों लोगोसे गाम्बारि दंफां बिलाइफोरखौ जोङो जे इन्दि एम्फौ फिसियोब्ला एम्फौ फिसियोब्ला बेनो बिलाइ बिनि बिलाइखौ जाहोनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां औ बेजों लोगोसेनो जोंना दंफांफोर होनना बुङोब्ला जेरै बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दंफां नुनो मोननाय जाय जेरै संफ्र्रें दंफां जेराव संफ्र्रें दंफाङाबो जोंहा गोबां गोरा जायोब्ला गोबां बेयो ओ देरोब्ला गोबां गोरा जायो बेनिखायनो बेजों बायदि रोखोमनि जोंहा जेरै बे थब थबसि बायदि बानायनाया बांद्राय गेदेर जाखाया नालाय बायदि थबसि बायदिफोर बानायनो मोजां जायो आरो जेरै जोंहा देग्रा मुवा बेसाद बेफोरबायदि न'आव बाहायनाय हिसाबै जे न'आव जोंना न' आथिखालावथ जोंहा गोदान मुगा फैबाय नालाय न' थिं दोननायाव बाहायनाय बेफोर बाहायनायफोरनि बेलायाव जोङो गुबैयै बे जोंनि ओनसोलाव दं जे ककन होननायफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो ककन दंफां बेफोरखौ बेबायदिनो ओ बे हाथिफुवालि ना मा होनना बुङो बे दंफांफोराबो जे खोरखिफोर बानायनायाव मोजां जायो आरो नोंथां आ नोंथांमोननि ओनसोलावबो दंफांनि जे मा मा दं फांफोर मा मा दंफांफोर मोननाय जायो आरो बेफोरखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ बिदिनो जोंनि ओनसोलथिंथ' दङ बिदिनो औवा बिफां बिदिनो औवा बिफां दङ गय बिफां बिदिनो सिगुन गाम्बारि जिया निस्थां थाइजौ खान्थाल लाइ दलर माने बेफोरबायदि गामि ओनसोलाव जा बिफां लाइफां मोनो मानि बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि ओमफ्राय माने बेफोरजों गोबां बायदि बानायनाय जायोबो आरो बेफोर गोबां बिफांफोरजों बिफांफोरखौ माने माखासे बिफांफोरखौ माने फालांगि खालामनानैबो रां आरजिनाय जायो आरोखि बिदिनो
माने ओमफ्राय गोबां फिथाइ थायग्राफोर ओ फिथाइ थायग्राबो फिफां लाइफांफोरबो दङ जों बेफोरखौ बायदिसिना बानायनायावबो बाहायो आरो लोगोसे फिथाइबो होयो आरोखि जेरै बेफोर जाबाय खान्थाल दङ थाइजौ दङ बिदिनो माने बेफोर खान्थाल थाइजौआ माने गिदिर गिदिर जायो आरोखि माने बेफोर बिफाङा माने बेफोरो फिथाइ होनायजों मानि बाथाम थखथा सियार टेबोल मानि गोबां बायदिसिना बानाय जायो आरो खि बेफोरबायदि दंफांजों
ओमफ्राय बिदिनो बुङोब्ला बिदिनो सिगुन बिफां सिगुन बिफां होननानै बुङोब्ला जोङो सिगुन बिफांखौ बिदिनो जायगा लायै जायगा गोबां ओ ओ बागानखौ जों नुनो मोनो जाय जायगायाव माने सिगुन बिफां थायो माने बेफोरखौ जोङो बागान खालामनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा सिगुन बिफांजों जोङो सिगुन बिफांखौ माने जोङो बागान खालामोबा मानि गोबां रां आरजिनो हायो आरोखि मानि मानो होनोब्ला बेबो साल बिफां बायदि माने सिगुनाबो गोबां बेसेन गोसा बिफां आरो मानो ओ बेनि जा बेजों बानायनाय जिनिसफोर जेरै सियार टेबोल जेनेबा बेफोरबायदि गोबां जिनिसफोर जा बानायो माने बेफोरो जोबोद ओ गोरा जायो आरोखि बेफोरजों बानायनाया ओमफ्राय बिदिनो बिनि थाखाय माने सिगुना बेसेन गोसा बिनि थाखायनो गोबां बिजोंबो रां आरजिनो हायो बेफोरखौ फाननानै जायनि जाहोनाव सिगुन बिफांखौ गायनाय जायो ओमफ्राय लोगोसेनो थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां बेफोरजोंबो बिदिखौ बानायनाय जायो फ्राय
हेलौ नोंथां औ। हेलौ नोंथां। नोंथांनि रायलायनायखौ खोना फैयाखैमोन नोंथां। हेलौ